हेलौ।
औ खोनादों ना?
खोनादोंं ना?
औ औ खोनादों।
औ।
औ। नोंथाङा खोनादोंबा जोंहा मोनसे से आयदानि सायाव सावरायदोनि नामा?
औ जायो दे।
औ दे बिदिब्ला जोंहा समाज बिजोंनि सायाव एसे सावरायदोनि
औ औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ। ओ समाज बिजों होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ। आजिखालि बा आथिखालनि मु गायाव माने समाज बिजोङानो माने गासैबो जायगायाव माने गोसारनानै दं होननानै जोङो बुंनो हायो। रावबो समाज बिजों खौ मिन्थियै बा ओ बाहायै गैयाखौनो होननांगोन। जोंहा समाज बिजोंनि गेजेरजों ओ गोबां खोथाफोर मिथिनो हायो आरो गोबां गोद गोदान गोदान खोथाफोर मिथिनायजों लोगोसे नों नों नि ओ बायदि बायदि खोथाफोरखौबो समाज बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो हायो। बेफोरबायदिनो माने जोङो समाज बिजोंनि गेजेरजों गोबां माने आथिखालाव जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथाङा आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेरजों सुबुंफोरा माबायदि ओ सोनारनानै दङ' बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ नों बुंनाय बायदिनो जेनेबा आजिखालि आथिखालावथ' बयबो समाज बिजोंखोनो बाहायगासिनो नङा होमबा?
ओ ओ।
जेरै खायफा बायदिया माने समाज बिजोंनि गेजेरजोंनो जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिनानै फेसबुक इन्सटाग्राम खुलिनानै बेफोरबायदिजोंबो गावबा गावनि जिउ खुंथाइ राहायाव माने हेफाजाब लादों रांखान्थियारि
औ औ।
जेरै जोंनि बर' समाज खौबो मोननो हायो गोबां इनफ्लुयेन्स सारफोर दङ।
ओं।
जाय बिथां मोना माने गावसोरनि कन्टेन्ट भिडिय' बानायनानै बेजोंनो रां आरजि जिनो हादों। बेनि अनगायैबो जोंहा माने समाज बिजोंखौ बाहायनानै गोबां मानसिफ्रानो माने गोबां इनफ्लुयन्सारफ्रानो नंखाय माने ब्लेक मानि आरनिं खालामनो थाख थाखाय माखासे गाज्रि माबाखौबो खिथानानै होयो आरो माने औ फोसावनानै होयो जा जायफोरनि गेजेरजों माने जोंनि गोबां मानसिफ्रानो बुहुमनि गोबां मानसिफ्रानो माने बेफोर फोराव हाबनानै माखासे खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
बेबायदिनो वाटसापनि गेजेरजोंबो आथिखालाव गोबां ओ मोजां मोजां खामानिफोरखौ खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो।
औ।
जेनेबा मा होनो जोङो गोदोनि दिनावहाय मबाइल गैयै समाव बास स समाजारि बिजों गैयै समाव जोंनि मानसिफोरा मा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि मानसिफोरखौ खबर लालायनो हायामोन।
औ।
नाथाय आथिखालाव बे समाजारि बिजोंफ्रा बाहायजानायनि गेजेरजों जोङो दाना आथिखालाव लाइजाम हरनोबाबो जों माखासे मेलनि गेजेरजों हरनो हायो वाटसापफ्राव सेयार खालामलायनो हायो।
औ।
बे जायगाफोराव जों बाथ्राफोरखौ सेयार खालामलायनो हायो। बेफोरबायदिनो आरो गोबां।
ओ नोंगौ नोंथां नोंथाङा जे बुंलांबाय। जोंहा माने आथि खालाव समाज बिजोंनि गेजेरजों नायावबो खायफाया गोसो होदों। आरो फारसेथिं जोंहा गोबां फायदाबो जादों आरो जोंहा माने गोबां रांआरज फिनो थाखाय माने मोजां खोथा बा मोजां जाथायखौ फोसावनायजों लोगोसे माने खायफा खायफाया ओ फ्राय माने नंखायखौबो माने गोबां माने समाज बिजोङाव फोसावनायखौ माने आथिखालाव नुनो मोनदों आरो
औ औ दा जोङो समाज समाज बिज बिङाव जेनेबा मोननैखौबो मोननो हायो मोजां आरो गाज्रि ना नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे माबायदि गाज्रियै बाहायदों आथिखालाव सो सुबुंफोरा
आथिखालाव जोंहा औ गाज्रि बाहायदों होनोब्लाथ' जोंहा गोबां माने गुबुन गुबुन बिदिन्थिफोर जोङो मोननो हायो थिग बिदिनो जोङो बिदिनो फोर लानो हायो जेरै सोरनिबा नंखाय जेनेबा जाथाय जेनेबा बे जाथाया जायाखैनो थेवब्लाबो बेखौ माने बुंनानै बिसोरो माने फोसावनाय आरो जि जाथाय फिसा फेनला जाथायाइ बेफोरखौ माने ओ गासिबो माने सुबुङा मिन थियोब्ला बेखौ माने सोरनिबा जिउआदि माने जोबनोबो हागौ बा बियो लाजिनानै थैनोबो हागौ बेखौ माने सानालासिनो माने गावनि रां आरजिनो थाखाय बिसोरो माने बेखौ समाज बिजोङाव फोसावनानै माने बिसोरो बे खौनो माने गावसोरनि ओ कन्टेन्ट बायदि बाहायनाय लादों आरो बेबायदिनो जेरैहाय जोङो समाज बिजोङावहाय गोरोन्थियावनो माने खायफा खायफा ओ जि बुस्थुखौ माने समाज बिजोङाव फोसावथावना नङामोन खायसे गोरोन्थियावनो फोसावफ्लाङो आरो खायसे फोसावनो होननानै फोस सावो जेरै हाय नोङो माबा मोनसे नोङो गोनां ओ जिरादखौ बा बुस्थुखौ नोङो जेनेबा वाटसपनि गेजेरजों जों नोङो सोरनोबा हरनो सानदोंमोन नाथाय नोङो बेखौ नों सोरनोबा थाबनो हरफ्लांबाय हाबलांनाय लोगो लोगो बै मानस सिया बै बे बसथु बा जेरै फाइल साइलफोरखौ मोनफ्लांबाय अब्ला बियो बेखौहाय गावनि फायदानि थाख खै बा बिखौ ओ खोख्लैनो थाखै बेखौ गो जाहाथे बियो समाजनि नोजोराव आरो न'खरनि नोजोराव बा सोरनिबा नोजोराव गाज्रि जाथों होननानै बेखौ बियो बानसावनाय बेफोरबायदि माने आं माने बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो समाज बिजोंनि गेजेरजों बेबायदिनो माने औ खैफो फोदनि लामाजों थांनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ खायफा बायदिया बेबायदिनो माने गावबा गावनि समखौबो टेग बरबाद खालामनानै लादों बेजोंनो नांथाबनानै थाबाय थायो
जेरैहाय आथिखालावथ' जौगालु मुगा जोंहा गोबां माने ओ फरायनाय बायदि बायदि माने गोबां सोलोंनांगौ दङ जोंहा आथिखालाव नाथाय बेफोरखौ गोसो होआलाबानो माने समाज बिजोङाव नांथाबना थानानै बैफोरो माने गोबां थालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय नों गोबां सोलोंनांगौ खौ सोलोङा लासिनो नोङो समाज बिजोङाव नोङो गोसो होनाय लोगो लोगो बेयाव नांथाबना थानाय लोगो लोगो नोङो बेसेबां समा बारलांखो बेखौ नोङो एसेबो माने ओ गावनो थाल मोना बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव
औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंना माने आं दायो जोंनि बर' हारिनिखौनो बुंनो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रानो माने समाज बिजोंखौ दासिमबो माखासे सुबुंफ्रा बाहायजोबनो रोङा
औ औ
नंबां जाबां माने गावनि टाइमखौ बरबार खालामनो बाहायदों होननाय बायदिसो जायो आरो ना खायफा सुबुंफ्रा जों बे समाज बिजोंनि गेजेरजों जे माखासे मिथियै खोथाफोरखौ सोलोंनो हायो बेफोरखौ जों बाह बाहायनो रोङा
औ।
बेफोरनि गेजेर गेजेरजोंबो जों गोबां गियान आरजि हायो नङा होमबा
औ औ औ।
बेफोराव जोंनि सुबुंफ्रा मा बाहायनो रोङा। बांसिन गाज्रि खामानियाव। बाहायो खायफा बायदिया गेम गेलेयो।
औ।
ओरैनो सानसे दिनखौ हगारो।
औ।
बेबायदिनो आरो।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो गोबां नुनो मोनो। जोंहा। समाज बिजोङा गुबुन फारसेथिं नायोबा जोंहा मोजां बेखौबो जोङो बुंनो। हायो फारसेथिं नायोबा जोङो गाज्रि जेरैहाय मोजां होनोब्ला जोङो। ओं आथिखालाव। गोबां समनि आंखाल समनि आंखालाव नोङो ओ सोरबा सुबुं बा न'खरनि सुबुंखौ नोङो गोजानाव थांनानै बा गोजानाव थायोब्ला बेखौ नों थांनानै खबर लाहैनो जोंहा गोबां सम लायो। ओ जोंहा। समास। बिजोंनि गेजेरजों। बेफोरखौ माने। दसेनो सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बिनि खबरखौ हाया। दं मिनथिनो हायो आरो। नायोब्ला जोङो गेजेरजों। जोङो माने बुहुमनि गासै जाथाय। जि रोजा। माने गासै खबरखौ माने जोङो। समाज बिजोंनि गेजेरजोंनो। जोङो मोननो हायो बेनिखायनो माने। गंसे बुहुमाबो माने गंसे न'खर बायदिसो जादों आरोखि।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आथिखालनि मुगायाव समाज बिजोङा गैयामोनब्ला माबायदि जागौमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा। खोनादोंना नोंथां।